खोनादोंना नोंथां?
औ हेल' औ। खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ-औ औ मा खालामदों नोंथाङा दासान्दि?
दङ' ओरैनो नोंथां जिरायनानै दङ' नै। फुंबिलिनि बार जादों फि-फिफां साहायाव। ओ ओमफ्राय नोंथांङा औ।
ओ आयदा फारसे आवगायखानोसै नामा नोंथां?
औ जा-जायो नोंथां जागोन।
औ-औ जिहेथु जोङो ओ गय गायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां? आङो एसे औ गय गायनायनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै। जिहेथु ओ नंगौ ओ जोंनि ओनसोलफोरावथ' जेनेबा हाजो ओनसोलफोराव बर' सुबुंफोरा थाखायो नालाय एसे हायेन हाजोबो नंद्राया माने गाहाय जायगाबो नंद्राया बिदियाव थायो नालाय।
औ नोंथां।
ओ-ओ-ओ। बिदिनो जोङो ओ खायसे आबादफोरखौ जिहेथु जों मावखायो जेराव जोङो गय आबादखौबो लानो हायो ओ गय आबाद मावोबाथ' जोंहा गोबां रां दङ' बेखौ जों मिथिखायो ओ नंगौ ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां गय गायनाय जायो ओ गय गायनानै नाथाय जारैबायदि दिनैथ' ओ जेरैबायदि जाफुंनांगौ बिदि जाफुंनायखौबो नुनो मोनो औ।
औ देे।
अब्लाबो जुदि औ नोंथां। खोनादोंना?
खोनादों-खोनादों।
औ-औ माने गयखौ जेरैबायदि औ-औ औ-औ। माने गय फिथाइफोरखौ जेरैबायदि मोननांगौ बिदि मोननायखौ ओ नुनो मोना आरो ना।
औ।
नोंथां बे जानो हागौ मानिफोरनि थाखायसो जायो ओ। मानि थाखायसो जायो मिथिला आरो आं ओ जोंनि ओनसोलावथ' गयखौ गायो। थायो गया एसे गोजौ आवसो थायो आरो नोंथां।
औ न
बेबायदिहाय गय बिफाङा ओ माने जबदबा स्थ्रं जाबाेयो। गेजेराव थानायख नुनो मोनो आरो' जेराव नंगौ बायायो। खनथाम खनब्रै हलासे जोङो गयखौ गाय जायो थाय अब्लाबो स्कल साबजानाय नुनो मोना आरो ना फ्रायनो। जेराव गय फिथाइाथ' हाजोफोराव मोजाङै जायो। दा नोंथाङा गय गायनायनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोनोन हागोन हागोन हागोन। जों आंनि जों आंना आंबो मावोमोन सिगां ओ माने गयखौ सिगां गायनायनि सिगां माने जावैनानै लाग्रोनांगौ आरो। सायाव हालिवनानै जेनेबा हालिवखांनायनि उनाव बियो ओ। से बोसोरनि उनाव बियो खिलिगोन फिसा फिसा जागोन ओमफ्राय जे- जेब्ला जेब्ला। से खावसे बोसोर जागोन अब्ला बेखौ ओ माबानानै ओ। बुरखांनानै बेलेग जायगायाव गायस्लायनांगौ आरो जाहाथे बियो माने थाबैनो माने देरसिनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ नै बा देर बोसोरसोनि उनाव ओ से खावसे बोसोरसो नि उनाव बेखौ दस्रा मोनसे जायगायाव गायस्लायनो हायो आरो जाहाथे माने गयफ्रा जौगानायाव मोजां जासिनो आरो बेबायदि गायो आरो। ओरैनो जेन'बा गयखौ जेब्ला गायो बेजों लोगोसे ओ थालिरफोरबो गायफानांगौ ओमफ्राय बै बिफां बिफां एसे साया साया फिफां बेखौबो गायफानांगौ जायो आरो। ओमफाय गया बांद्राय दै थानाय जायगायाव एसे माबा थैनो नागि रो आरो दाबायदि जेनेबा अखा बोथोर समाव जि जायगायाव हाया दलहा जि जायगायाव दै थायो बेबायदि जायगायाव माने गयफ्रा थांनो एसे माबा खस्थ' जायो आरो। माने दैफोरखौ जोङो गयनि फाखाथि फाखाथि लाखिनो नाङा आरो। मोनोना गया माने सिङाव रोदा सिङाव दैया हाबलांनानै ओ माबायाव बिनि जौगानाय मानायाव एसे खस्थ' फैयो आरो। बिदिनो जेब्ला गयखौ जेन'बा नोङो द स्नि बोसोरसजों जुदि नों खस्थ' खालामथाबनानै जुदि गोसो होथाबनानै बेखौ ओ मोजाङै साफा खालामबाय थायोब्ला जोथोन लाबाय थायो ब्ला नितसय बियो द' स्नि बोसोरनि उनावनो आराम फिथाइ थायगोन आरो आरो जेब्ला बेयो फिथाइ थायो बेनि उननिफ्रायनो जों बेखौ बांद्राय माने जोथोन लानां खुनु गोनांथि गैया आरो मानोना बियो देरखाबाय नालाय बेवहाय हाग्राफोरबाबो एसे एनै एवनांगोन ओ से बोसोरसेयाव जेन'बा खनथाम खननैसो बिदि एवनांगोन बिनि उनाव नोङो बोसोर जानाय लोगो लोगोनो ओ जेन'बा मार्च एप्रिलफ्रावनो नों फिथाइखौ आराम खानो मोनबाय। थागोन आरो नोङो माने गय गायजासिमाव गय थांजासिमाव नो द' स्नि बोसोर मा बिराद खस्थ' खालामनांगोन आरो। बिनि उनाव खाबाय थानो मोनगोन आरो। ओरैनोथ' गयखौ जेनेबा जों फेदेरनायाव उन्दै समाव उन्दै समावल' बिराद खस्थ' लानांगौ जायो आरो गयफोरखौ।
ओ आरो खायसे बेमार आजार औ बेमार आजारफोरबो जायो जिहेथु औ
दे गयफ्राव माबा जायो नोंथां माने बै उदै देेर माबा जायोना माने बिसिनि माबाफ्राव गिदिर गिदिर बुदां बुदां जायोना।
औ औ औ
खोना औ बेफोरखौ माने आंनि इउटुबाव नायदोंमोन आरो आंनि माबायाव माने बेखौ सिखा सिखाजों सिखा गोलावजों माने उदैयाव एसे हाख'नानै होनांगौ आरो नोंथां होमबा बेयो माने खिलिफिनो आरो बेयो। ओरैनो जोङो खायफा जायगायावबो नुयो। माने गयफोर हा
औ औ नोंथां नंगौ।
उम
औ औ
ओरैनो नोंसिनिथिं गयनि अनगायै गुबुन आबादफोरबो बाहागो। बागानफोरबो मावबावनो नामा नोंथां?
गुबुन आबादथ' मावनाय जायो नोंथां बायदिसिना बिदिथ' जोंनि ओनसोलाव बांद्राय मावा जेनेबा सोलिनि थाखाय एसे एनै मावो दानो। बिदि गुवार गेदेर आबादथ' गैया। जोंनियाव गयफोरा एसे एनै दंलाबायो न'खराव। नाथाय जेरैबायदि फिथाइ मोननांगौ गोदो मोनोमोन फिथाइफोरखौ गोबां थायोमोन गोदो नाथाय आथिखालावथ' बांद्राय गयफोरा थायनो नागिरला माथो एसे खम जाबोबाय गय फिथाइ थायनायफोरा जानो हागौ। बेफोरो मानसिफोराबो आरो बायदिसिना दिनै गारि मथर जाबोबायना कलकार खारना बायदिसिना उखुन्दै माने आबहावा बिदि ओ आथिखालाव सोलिलांबाय जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव थ' इफोरबायदि गयफोरा माने एसे दैफोराबो जोंनियाव थाबाय थाया अब्लाबो दैया ज'अखा हायो बाथाय बुजा जायो आरोना। बिदिनो एसे गोजौ गोजौ जायोब्लासो थायो दा। दा खाथिखालावथ' खोनानो मोनदों गयफोरालायनो हाइब्रिद ओंखारदोंनो। बिदिबा नोंथाङा एसे हाइ
औ।
औ औ हाइब्रिदनि सोमोन्दै नोंथांनाव एसे नलेज दं नामा नोंथां?
बेथ' आं गोबांद्राय नलेस गैया आं खुगाजों खुगाल' खोनायो माने। माने नै बोसोर नै खावसे बोसोरफ्रावनो खिन्थु आं एक्जेक्टलि आं प्रेकटिकेलि नुफेराखै आरो नोंथां माने मानसि। फोरनि खुगा खुगा खोनाबोनायजों उनावबो फैदों आरो जेनेबा ओमफ्राय हाइब्रिदाबो जेनेबा। जोंनि ओनसोलफ्राव जागोन ना जाया बेफोरबो मोनसे साननो गोनां खोथा आरो बिदि बेफोरबायदि। बेहाय बेफोरखौ जों बायनानै जोंनि ओनसोलाव गायोब्ला। बायसान्स जुदि बेफोर ओ बिफांफ्रा मोजां जायाबा अब्ला जोंहा बहुथ लस जानायनि चान्स थायो आरो जेनेबा प्रेकटिकेल नायनो नि थाखाय जेन'बा एसे एनै बिफां बायनानै नायजाग्रोगोन आरो बिदि जुदि जों बिनिफ्राय बे फिथाइखौ हमारदोंब्ला जों नेक्स्टआव माने प्रेकटिकेलि मोनखाबाय नालाय नेक्स्टआव जोङो बेखौनो मानि गायनायनि माने लानो हायो आरोखि
औ औ औ
एक्सुलि सोरबाफोर प्रेकटिकेलि मोनखांदोंबा जेबो अरजाया आरो
औ औ ओरैनोथ' माबाया ओरैनो जोंनि जा लकेल जोंनि जा ल केल बेयो खै बोसोरसोआव थायोनो
जोंनिथिं ओरैनो द' स्नि बोसोराव थायो नोंथां।
द' स्नि
ओरैनो औ द' स्नि बोसोरावनो थायो।
जोंहाबोथ' जेनेबा जोंनि ओनसोलाव दासो माने गायनाय नायदों दा फांसे फांनैल' गायनाय नायदों आरो जेथु जोंनि बाजाराव फैदोमोन माबाया बेै
गया औ जोंनि खोब ओरैनो ओरैनो लकेल गयफ्रा बिराद माने ओ हेफाजाब होयो आरो जेनेबा बोसोरै बोसोरै इनकाम होबाय थायो आरो जेनेबा बियो फिक्स इनकाम होयो आरो माने ओ जेन'बा जोंनाथ' दा न'आव एसे दं नालाय जोंना से लाखआ ओरैनो मोनखायो आरो माने मावनाङा दांनाङानो बे फिथाइ थायनानै होबाय थागोन आरो बोथोर समावखा बोथोर फैनाय समाव खादो फानहरदो। बेबायदि जाबाय थायो आरो माने नोङो एक्सट्रा इनकाम मावनो हाबाय नोङो ओमफ्राय बोसोराव नोंना एक्सट्रा बेबायदि मोनसे सर्स थाखाबाय आरो बेबायदि नोंहा।
औ औ औ
गयनि दामाथ' दा एसे बारायलांगासिनो माब्लाबा बा रोजा माब्लाबा सा बा रोजा बाजौ बेबायदि थाङो। आरो जिनोसै
औ औ औ औ
ओरैनो जोंनिथिं
बिथगनो जोंना दङ बा रोजा बा रोजा द'जौ ओमफ्राय दा थांबाय नामा एसे नोंथां द' रोजा स्नि रोजा
अ दाथ' थांखासिगोन नोंथां औ
ओ बिदिब्लाथ' नोंथांजों ओ गय आबादनि सोमोनदै गोबां सावरायबाय ओ नोंथाङा फोरमायबायबो जिहेथु गय आबादखौ माबायदि बेहाय मावनाय जायो आरो माबायदिहाय जोथोन लानांगौ जायो लोगोसेनो जोङो गय बिफांखौ गायोब्ला माबायदिहाय जोङो मुलामफाखौ मोननो हायो बेनि सोमोनदै नोंथाङा ओ मोजाङैनो फोरमायना होबाय बेनि था खाय साबायखर दा जोंहा जिहेथु समाबो गैलिया बिदिब्ला दोनथ'लायनसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे।